औ ओ नोंथांनिसिम ओ फंनैसो खोथा मोनथिनो लुबैदोंमोन ओ सोंजागोन नामा औ औ औ दावबायनायनि बागै सोंनो लुबैदों आरो नोंथांनिसिम
औ दे
थाङा ओम दावबायफेर बाय जानांगौ
औ
अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो नोंथाङा?
ओ ओरैनो बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि जोंनि गामिनि फ्राय जों गोबां जायगायावनो जोंनि पिकनिक स्पट बा बेलेग जायगायावबो जों दावबायनो थांनाय थाङो ओ जों आंनि बयनिसाय गो
औ
गोजान शिलं
औ
औ
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों। ओ बेनिफ्राय नोंथाङा बुंनो हाग गोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायथावना जायगा ओ मोजां नोंथाङा मा? खौ मो साबसिन मोनो आरोखि?
औ ओ ओ जोंनि ओ जोंनि खाथियाव मोनसे दावबायथावना जागा दं ओ ओ भुटान सुकि होननाय बेयाव पिकनिक पटबो जायो आरो गोबां ओ बेहाय ओ गोजान गोजाननि सुबुंफोरा फैनानै ओ बेहाय रंजाफैयो आरो बे मोन से जोबोर मोजां। जायगा उम
औ ओ ओ नो नोंथाङा जों मोनथिखागौ जोंनि साखान्थियाव थानाय ओ जा भुटान बेवहाय नोंथाङा थांनो मोन फैबायना? औ नोंथाङा थांनानै बेयाव माबायदि मोन्दों इसे फोरमायना हो।
औ बेहाय जोबोर मोजां जागोन जादों नोंथाङा ओ बेहाय जागाया जोबोर मोजां।
औ औ
बे नायनाय जोब जोबोर मोजां जागाया। दे बुंलाय नोंथां।
औ नोंथाङा बेवहाय जा भुटान बेनि जा आबहावा बेखौ आबहावा थासारि बिदिखौ नोंथाङा मा होननो सानो बेनि सायाव
ओह बे भुटाननि थासारि आबहावाखौथ जोबोर मोजां बुंनो सानगोन जोबोर मोजां बेहाय जागाफोरा आरो सा साफ्रोमबो सुबुङानो जोबोर गुरै माहिखौ जों नुनो मोनो आरो उम नोंथाङा मा मा जागायाव ओह दावबायखो खौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ औ फोरमायनो हागोन आंबो बेवहाय भुटानाव थांफेरबाय भुटान जायगायाव ओह बेनिफ्राय सुकि जोङ सुकि दारागाव बगामाथि बि आ ए बेनो ओमफ्राय दा क'क्राझार साइद जा दोङो ओह बायदिसिना ओ दावबायथावना जायगा गुवाहाटियाव कामाख्या मन्दिर बिब्दि जायगाफोराव थांफेरबाय आरो
औ ओह नोंथाङा बेफोरबायदि दावबायनायाव ओ मा मोनसे जायगानिखौ साबसिन मोनदोंमोन
औ आं जा भुटानखौनो साबसिन मोनदोंमोन आरोखि ओह जाहाथे जिहथु बियो गुबुन हादोर आरो मोजांबो जायगाया आरोना
औ
औ ओह बेवहाय जा आबहावानि थासारि बेबो मोजां बेवहाय जा ओ जोंनि जा ओनसोलाव ओनसोल जाय जा आबहावा बेखौ बेनि थासारिनिसाय गोबां मोजां आरोखि भुटाना बेवाय प्लास्टिक ओ प्लास्टिक बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ गारनाय जाया। आरो जा पलोसोन सोमजियो ओमबा गारि मथरनि धङाजों जा उखुन्दैजों ओ जा पलुसोन सोमजे बेयो बेवहाय ओजाहाय जों नुनो मोना। कलकारखानानि जा उखुन्दै बेफोरखौ जोंङो जा बांद्राय नुनो मोना आरो ना। बेनिखायनो जों मोजां नाङो हाजो याजों बुंफबनाय बे हादोरा। बेनिखायनो मोजां नाङो आरो।
ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों दा भुत भुटान ना जोंनि साखाथि ओ गुबुन मोनसे हादोर। थेवब्लाबो जा बिसोरो जोंनि फ्राय ओ जोंनि दा थाव बे थावखौ लांनानै बिसोरो फानहैबावो नाथाय बिसोरनाव मानो एसेबां मानो खमाव मोननो हायो जोंनिख्रुइबो।
औ औ ओ औ औ हागोन हागोन ओ जोंनि जोंनि जा हादोरनि थाव बे थावखौ जोङो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना। जोंनाव एसेबां थाव ओंखारा नालाय जोंनि हादोराव ओ बेनि थाखायनो गुबुं गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जेरै दुबाइ
औ
ओ बेनिफ्राय आरो आफगानिस्तान बेबायदि हादोरनिफ्राय जों थाव लाबनाय जायो रासियान मार रासियानफोरनिफ्रायबो। रासियाफोरनो थाव लाबनाय जायो। बेनि जाहोनाव जोंनियाव जा थावनि ओ जा रां बेयो बांद्राय जाफैयो आरो फैनानै।
उम
बेनि उनाव भुटाननि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गावसोरनियाबो थाव दिहुननो हायो आरो बिसोरो ओ साखाथिनिफ्राबो लाबो लाबोनाया नाथाय बिसोरनो बांसिनै थाव मोननो हायो आरोखि। बेनि थाखायनो खम बिबां गोबां खम राङावनो जों मोननो हायो बिथांमोननि थावखौ
अ' औ बिदिनो आरो जोंनि हादोरनिसाय बिसोरनि टेक्स बा बे टेक्सआबो एसे खम होनायमोन आरो
औ औ औ बेनि जाहोनावबो जायो आरोना औ औ ओ नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों बेयो जागोन दा आबादनि बागै सोंनो आरोना?
औ दे?
औ नोंथांमोननिसाय दा मा मा आबाद गायदों ओरैनो?
जोंनिनो नोंथाङा दा दैज्लां बोथोरनालाय माइ आबादजों आरो गोबां बानलु जों
औ औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माइ गायनायनि जा खान्थि बेखौ?
बे माइखौ जोङो औ हरनै दोननांगौ बेनिफ्राय बोखांनानै बेखौ सानसे एबा
औ औ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां